नोंथाङा दासानदि फ्रि दंसोयो नोंथां
औ-औ आं फ्रि दं नोंथां
नोंथांनो आङो नोंथां आं फ्रिय होनदों नोंथांनो आं फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे बेसरनि सायाव एसे आइडिया लानो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथां
अ जागोन दे नोंथां दे
होनोमबा जोङो जागायदिनोसै नोंथां नङा होमबा
अ जागोन दे नों दे
आं दा दाथ' जोङो बेख बेसर होनबाथ' जोंथ' माबाखौ नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों औ
औ बेसराबोथ' जोंना जोबोद बेसेन गोसा
नंगौ-नंगौ औ नोंथां नंगौ औ
दा गामि ओनसोलाव नोंथां जोङो जोङो बेसर फोनायफोरखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां नङा होमबा
औ नंगौ
नोंथांमोननिजोंबो बिदिनो गामि ओनसोलफोराव बेसर फोनायखौ नुनो मोनदोंना नोंथां
अ
नोंथांआ मि मिथिगौ नामा जे बेसरफोरनाव मा-मा मा-मा बायदि खालामनांगौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
बेसर फोनायाव ओरैनोथ' बिनि थाखाय हा बोरि नांगौ जायो।
औ
हा बोरि जेरैहाय हा बेखौ हाग्रा फोरखौ एवगोरनांगौ जुदि हाग्राफोर जायोबोला।
औ औ।
हाग्राफोर
नोंथां बेसरखौ मेसें बोथोराव फैनाय जायोमोन ना नोंथां?
औ बे मेसें बोथोराव फैयो। बिदिनो सेप्तेम्बर अक्ट'बरहालागै फैयोमोन नामा?
औ औ।
बिदिनोमोन नामा?
औ।
उम बिनो हाग्राफोरखौ बिदिनो एवखांनानै सावनांगौ जायो नालाय। बे हाग्राखौ साफा खालामजोबखांबासो माने एवनो हायो आरो।
औ।
ट्रेक्टरजोंबो हालेवनो हायो मोसौजोंबो हालेवनो हायो।
औ।
खेबथाम खेबन्रैसो हालेवनानै मोजां फोमोननांगौ जायो आरो बेनि उनावसो फोनो हायो।
औ
नोंथां मोननिथिंबो बिदिनो बानायोना?
औ नोंथां बेबायदिनो औ नोंथां बेबायदिनो खालामो जे आफा आं हालेवग्रोना लानानै नोंथां।
उम।
खोब खोबसेबा बिदिनो हालेवै एवनानै हाया मोजांनो रुइ औ मोनबाथाय बे बेसरखौ सारना होनानै आरो खोबसेबाव हालेवनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ मै होनांगौ जायो।
औ। अ नोंथां नोंथांमोनजों मै होयो नामा नोंथां?
औ मै होयो। नंगौ जोंथिं मै होयो। फोखांनायनि उनाव मै होनाय जायो।
औ औ।
मै होखांनानै आरो बे हाग्राफ्रा जमा जमि थाला बायोना।
औ औ नंगौ नोंथां।
अ बेखौ आरो हासिनिजों हनाय जायो आरो। दा नोंथांमोनथिं हासिनि बाहाया होमबा ना?
ओहो नोंथां इदि- इदि बानाया नोंथां जोंनिजाय बेबायदिनो जे खोमसे बा खोबनै खोबनैहाय खा होबनायैसो बिदिनो मोजांनो हालेहवनानै नोंथां बेसरखौ फोखांनानै आरो खबसेबाव हाल हेवनानै जायो नोंथां।
अ फोखांनानै हालवफिननायसो जायो होमबाना नों नोंथांमोनथिं औ जोंनिथिं माने हा मोनबाथाय फोखांबाय ना। मै होबाय आरो बे हाग्रा जमा थानायफोरखौ हासिनिजों हफिननाय जायो बेबायादि।
औ।
बेनि उनाव थाबाय आरो
नोंथाङा बि आ औ
दा आलादा जायोना होमबा खामानि मावनायफ्रा? बुं दे नोंथां
औ नोंथां बेबायदिनोथ' नोंथांमोननि जा बिदिनो बेसरनि दामा नोंथां मा मा माबायदि स'लिदों नोंथाङा एसे मिथिगौबा नोंथां
बे थांनाय बोसोराव जोंनिथिंहाय बेसरआ आं एथ' थि दामखौ मिथियाब्लाबो
औ
बे से रोजा जिनैजौसो बिदि थांदों खोमा महनसेयाव ओम एडजास्ट जुदि बेसेनखौ मिथियाखैब्लाबो
औ औ
ओम दा नोंथांमोनथिं बेसेबां बेसेबां थांङो
औ नोंथां जोंनि जा खुनथेल हिसाबै बुंनो थांङोबा बा द' रोजा गाहाम थांनाय जादों नोंथां जोंनिजाय
अ बा द' रोजाना होनबा महनसेयाव बेसेबां गोलिहैनाय जायो। नैरोजानि बारा गोलैहैदोंना नैरोजाफोर थांबाय नैरोजानि बारा नङा होमबा?
औ
फुट बेसेन गोसा माथो नोंथां।
औ नोंथां जोबोद बेसेन गोसा जोंनिजाय बिजाय नोंथाङा मिथिगौ नामा जे बेसरखौ माबायदि आबाद मावो नोंथां?
अह आबादा बिदिनो आं दहाय होननाय बायदि थांखाबाय नङा होमबा? बोरै फोयो आं फोनायसिम खोन्थाखाबाय ओम दा बिनि फ्राय थाम दानसो लायो नामा माबा फुजानो बिबारनि उनाव फिथाइ फिथाइ मोनो मोनो मोनजासिम नङा होमबा।
औ नंगौ
मोनोब्ला फुबाय जोंथिं फुयो आरो जमा दोनानै। ओमफाय मोनसे जायगायाव दोननानै मारा होनाय जायो जोंथिं।
औ
नोंथांमोनथिं मा खालामो माबायदि?
अ नोंथां जोंनिथाय बि बिबायदिनो खालामो नोंथां जोंनिजाबाबो बेबायदिनो फु औ नोंथां फुननानै माराखौनो होनाय जायो नोंथां
अ मारा होखांनायनि उनाव नोंथांमोनथिं बे बेसर साबाखौ
औ
माबा खारदै खालामा नामा सावनानै?
अ अ नोंथां बिदिनो खायफा खानैया खालामो खायफा खानैया खालामा। इया इ खारदैया बाराद्राय इदि ओ
गोबाब जायाना।
गोबाब जाया होननानै खा खालामनाय ना-नायगिरा नोंथां नोंथांमोनजाय बेबायदिनै बेफोरखौ खालामो नामा?
अ खालामो। जोंनिथिंफ्राय माने बेफोरखौनो खालामो आरो बेसर साबाखौनो खारदै खालामनानै जानाय जायो आरो सबायनिखौबो जायो। खारदै खालामनानै बेनिफ्राय सिबिंनिखौबो जायो खारदै खालामनानै आरो।
औ
बांसिन माने बै थालिर बिफांनि खारदैखौ बानायनाय जाया।
औ।
जोंनिथिं आरो नोंथां।
औ। नोंथां बेबायदिनो बिदिनोजों उम बेसर बेसर फिफां रजबनायनि उनाव नोंथां माबाफोर बिदिनो हासार होयोना बिदिनो मोखौनि खि खिफोरखौ गारना होयो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ बे जेब्ला दैनि बेबस्था थायोब्ला
औ
दैफोरखौबो सारना होनाय जायो बेसरावहाय
अ अ
मानोना बे बोथोराव बेसर फोनाय समावहाय माने हाया गोरान जायो नालाय था थाया बे समावहाय दा बिनिफ्राय फिफांनि माबाखौ सेहेराफोरखौ सिखांहोनो थाखाय खायसे हासार बाहायनाय जायो आरो जेरै गोबोरखि हासारफोर बे पटास बायदिसिना बिदिखौ होनाय जायो आरो
औ
बेबादि नोंथांमोनथिंलाय माबायदि खालामो?
अ नोंथां बेबायदिनो जोंहाबो दा जो जोंनि जायगा बेबायदि दा इमान मोसौबो नुनो मोनला नङामोनबा नोंथां?
औ।
बि बायना लाबनाय हासारफोरखौनो पटास होननायफोरखौनो जोंङोबो जोंबो बाहायनाय नोंथां।
केमिकेलखौ बाहायनांगौ जायो नङा होमबा? केमिकेलखौनो बायनांगौ जायो। दानिया दुब्लिफोराबो थाला नालाय नङा होमबा? मोसौफोर माबा खालामनो फिनो थाखाय गोबोरखिफोरखौ मोनबांला उम दा नोंसोर नोंथांमोनथिं बेसरखौ माबाखांनायनि उनाव बाजारावल फानहैयो ना आरो थावफोरबो खालामो?
औ नोंथां जोङो औ गाव जानो गाव जानो लाखिनानै नोंथां जों बाजाराव फाननाय नोंथां।
उम
नोंथांमोनजाय बेबायदि खालामना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ जोंथिंबो बिदिनो खालायो।
औ। दाथ' नोंथां दावनि थावनिबो बेसेना बांनो हमदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथांमोनथिं औ नोंथांमोनथिं उम बिगासेयाव बिदिनो बेसरा खयमनसो ओंखारो?
नोंथां इफ बेसरा मोजाङै हासार होबा नोंथां मोजाङैनो जायो नोंथां।
अ
दा नोंथां जोंनिथिं बुंनो थाङोबा नोंथां जोंनिजों हासारि लोगोआवसो नोंथां बे आबादा जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिजों बेबायदिनो नुनो मोनदों नुदों नामा नोंथां? जे हासार होबासो नोंथां बिबायदि आबादा जायो बिदि हासार होआबा आबाद जायाखै इदि?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। दानिया आरो माने केमिकेल नङाबानो जालिया नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबादि नुसै आरो दानिया।
औ दा नोंथां जोंनिथिं बुंनो थाङोबाथ' जोङो औ बुंलाय बुंलाय‌
आरो बेस बेसर साबानिफ्राय बे फेरेदोना माबाया ओ
औ औ औ।
बे फेरेदनाय खिनिखौ नोंथांमोनहा मा खालामो?
औ नोंथां जोङो बेखौ जोङो जा फेरेदनानै नोंथां जोंहा जोंहा मिलावनो जोंहा लाखिनाय जायो नोंथां बे मिल मिलनि मानसिफोरा दा नोंथां जोंहा फुख्रिबो गो गैया नालाय नोंथां फुख्रि थानायमोनबा जोङो नानो जाहोनो थाखाय जों लाना फायनो हायोमोन नाथाय जोंहा फुख्रि गैयिजो लाबदो जोंहा नोंथां जोङो जाहा मिलावनो फानबोनाय जायो नोंथां बिसोर औ गारबो औ‌
दा फेरेदनायफोरखौ मा माखायाव खामानियाव बाहायनो हानाय जायो जेनेबोला नोंथां?
अ नोंथां बेखौ आङो मिथिनाय बायदिबा आं नानो होनाय बाय नानो फुख्रियाव होनाय नुनो मोनदों नोंथां। अ नोंथाङा मिथिगौ नामा नोंथां?
औ आंबो बेखिनिखौल' मिथिगौ एथ' मिन्थिया माने। माने फेरेदनाय खिनिखौ नानो होनाय जायो।
औ नोंथां बेसराथ' जोबोद बेसेन गोसा नङा होनबा नोंथां जोङो बेसरनिफ्राय थावबो मोन नो बे फेरेदनाय मा होनगोन बेखौ साख ख्लि ना मा होनगोनथाय नोंथां आंबे आंबो इमान मिथिलाय लाङा। नोंथां बे-बेबोथ' बेसेन गोसा नोंथां नङा होमबा? दा नोंथां फेरेद खाननानै उनाव जोङो साख्लिखौ होयु होबावयोबा जोङो जों उ जोङो उल्थानो जोङो फैसासो मोनबावो रांसो मोनबावफिनो नोंथां।
नंगौ नंगौ माने गासैबो बेसेन गोसा जायो। माने बेसरा फैयोबा आरो बै ओ रोजा जानाय खिनिया माने फुनानैबो जाजायो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां नोंथां दा जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां
औ
नोंथांदो बेसरनि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां नांबाय नोंथां।
दे गोजोनथों-गोजोन्थों नोंथां दे।
गोजोन्थों नोंथां।
जेनबा